हेलौ?
औ खोनाबाय?
औ एबार खोनाबायदा?
औ नेट नांबा खोनाखायो।
औ। आंनाव दानबावाखैमोन। ओमफाय हेलौ हेलौ होनगासि नो आङो। नों फन हरनानैसो दाननाय जाबाय आङो। नोंखौ दंगासिनो नंबावदोंसो
बे नोंनानो गारहरनानै होबायना नोंनानो।
औ औ।
थगायबायना नोंना बे।
बार बुस्थुसो जाहैबाय नालाय नेटआबो।
औ बे बिस थगा एखमबा खेबसेनो दानोनो दाननायालाय।
औ औ दाथ' बिदिनो जादों।
मा मा मावगासिनो ओमफाय दासान्दै?
ओरैनोसो दङ नै बेखारनो जेबो गैया। दहाय एसे खामानि मावदोंमोन आरो बेयाव थुरुबाव।
औ अबेयाव मावफैया?
थासोमलि ओइ खाथिनियाव हरैजायनिखौ मावासै।
ओं।
हरैजायना बोरमा, माया बिफाङा?
फिफाङाथ' ओरैजायना एसे देरबाय औ। ओमफाय हरैजायना जे दखान जे सिखि खाथिना बेना नै गैया बोरमा जाजोबबाय।
बिदिनोलै बोरमाया बिराद गोथाव मोनो बे बुस्थुखौ।
औ। ओंखायनो हाग्राखौ एवासै
अरस' जोबखायो।
उम।
जोंनाथ' ओरैबादिसोमोन आं लायनसे गायदोंमोन ना। बिदिनो ओमफाय आं हाग्राखौ साफ फा खालामनानै रोबाथाय बोरमाया दों दों खारबोनानै लांदां लांदां बेखौ जालांजोबो मि थियो आस'रिथखा। ओंखायनो, हो?
औ बेे बुं।
हाग्राखौनो लांदां खालामनोनो हाला माने।
औ।
जोंबो खालामबोआसै दहाय।
दैै खालामबाथाय लानदां जाजोबो।
औ। उम अह। माबाया औ औ। गोमसारना टास्कआ कमप्लिट जाबाय नामालै?
जाबाय औ माबाबो दिनै होजाबायदां एकाउन्ट नाम्बारा।
दिनैसो होजादों बिना।
औ
जानोलै बुरजा बुरजा थांबायदां बिसोरो।
उम। होनबा जोंबो थारटि जनल' रायलाय जायो ना? सासे मानसिया थार्टि जनल रायलाय जायो होनबा ना?
औ थामजि जनलखा लासानो
औ थामजि जन ओम
बेनि गैलाबो आरो
गोदान एकाउन्ट खुलिनानै रायजागोन खोमा
गोदान एकाउन्ट मानि माने गोदान नेक्स्ट फैलायगोन आरो बिदिनो गोदान फैलायगोन
नोङो जेनेबा माल्टिपोल एकाउन्ट माने मोन हारसिंनो मोननै मोननै एकाउन्ट सालायनो हायो ना हाया बेयाव?
हानाय नङा नेमा थागोन ना
उम
अ नेमा रेजिस्टार जानानै थागोन औ
आलदानि होगोनब्रा मानि नाम साम गासिबो दिडिटेल्सखौ जेनेबा आङो हमना लाबाय आं फंबायाइनिखौनो होबाय फंबायनिबो बिमानि औ नङाबो बाबानि औ ओमफायो मबाइलखौ आं मबाइलखौ आं बाबानिखौनो लाबाय मबाइलखौ मबाइलखौ आं आंनिखौनो लाबायदे जेनेबा आंनि मबाइलावनो माने हारसिंनो मोननै एकाउन्टखौ सालायनो बिदि हागोन ना हायाथाय?
हागोनदां रेजिस्टार खालामखानाय जानांगोन ओमफ्राय बयो बयबो
ओम औ औ रेजिस्टार
दा औ दाथ' जागोना जायाथाय रेजिस्टारा दा जानाय नङादां
गोदान गोदान जागासिनो दं होनदोंमोनलाय होननायालाय।
हा
गोदान गोदान जागासिनो दं होनदोंमोनथ'
गोदाननै जादों
गोदान गोदान जागासिनो दं होननाय खोनादोंमोन आं
रेजिस्टारा होमबालाय बानायनानै दोनलाय औ बानायनानै दोनलाय फंबायफोरनिबो नोंहा
बानाय नांसिगोन औ
फंबायना जागोन ना जायाथाय ओइटिन इयार जायाखैना नों फंबाया आथार' जायाखैना
होमबालाय बिमाफोरनिखौसो बानायनांगोन नोङो ओम बिमाफोरनि नामसो बानायनांगोन
औ औ आथार' जायाखैथ' बेना उम जिदाइन जिदाइन बैसो जानाय जाथारनांगौ ना?
औ एकाउन्ट नाम्बार होनायाव नांगौ जायो।
ओम
एसे खम जागोन होनबा बेना बैसोआ दाबो जिदाइन बैसो जाजोबाखैना बेयो
सायाव होजायोब्रा
खोनाया
ओ
मारै होनदों नों
मा होनो
ना नों माबा होनदोंमोन नों मा होनामोन
आं माने फिफानिखौ होजागोन नोंसिना होनोया
औ होन होनाय नायनांगोन
बानायनोलै ओइ एखमबा मोनलाबायोना एसे एनै
मोनलाबायोथ' आरो रिसास सोनो आन्था नङा होमबा रिस सास सोनो आन्था ओरैनो थाइम फास नङा होमबा
औ औ रायलायला बायनानै खबर सबरबो लाजाबाय आरो बे
औ प्लास बेजोंनो नङा होमबा मोजां बुस्थुआलाय थिगानो
उम ओनफाय नों दाबो मोनाखै ओंनाव हा
हाबबाय हाबबाय
हा
मोनबाय मोनबाय अ मैया मैया हाबदों
उम बेसेबां हाबनाय
माबा दाइनजिद' दाइनजिद'ल'
दाइनजिद'बा ए ओमफाय मानो एफाराव खम नोंना
एफाराब खम माने आंना बेबायदिनो नेट फ्रब्लेम जानायनि थाखाय आंना बेबायदिनो जा जाजोबनाय गाससिबो
थाइमिंआनो माने औ खम खम जोब
आरो दानखु देरबावोथ' बेसेबांसो
सिखानाय सम खोन्दो इसिबां रायलायनायानो जाजोबनो मोना माने माबानि नेट प्रब्लेमनि थाखायनो बिराद जेंना नेटनि थाखायनो
ओरै फंबाइनिखौ लानानै रायलायबाय थाबाथ' मोनगोन ना
फंबाया हनै मालाय न'आवनो थाबाय थायाना नों सानावबो बे न' खाथियावसो मालाय लोगोफोरजों थांबाय थायो आरो नै दहाय बेलासियावबो गैया नङाबा नोंजों दहायनो रायलायनो हागौमोन आङो
उम मेरला मानसिफोरजों रायलायनोमोन नोङो
आङो माने नेट फ्रब्लेमनि थाख खायनो माने आङो थास्क आनो ओरैनो लससो जागोन आंना आंना नेट दानो नांखाया फन हरग्रोनायावल' जागोन ओमफाय रायायनायाव गैयाबा आं मानो रायलायनो दे जायो आरोना आङो
उम आं बिबायदि साननानैनो हरा बैयाव ग्रुपआव
फंबायखौ न'आव थाबाय थागौबा फंबायखौ न'आवथ थाबाय थागौबा हामगौ सानो ह' मालाय लोगोफोरजोंसो थाहैबाय थायोना बेनि हट स्पट ला ना रायलायनो सानब्लाबो जाया।
उम उम बिदिनो।
मथा मथि उन्दुनाय समावल' मोननाय जायो इसे। आरो एखमबा जेनेबा सानजु समावबाबो न'नि खामानिफ्राव एसे बेस्थ' थानोसै बे न'आव दंबाबो ओमफ्राय बिदियाव रायलायनो मोनला उम बे जायो आरो।
औ
ओमफ्राय समफ्रानो मिलायाखै आरो
आंबो बेलासियाव सोलाबनो नागिरा बांसि जों माने बिदिनो मोनाबिलियाव सोलाबो।
औ आनजादाबो आंना मैयासो जोबदों नालाय।
औ।
दथि दथि समखोन्दोनि दं माने दथि फरायसम जोबथा आनजादा मैयासो जोबदों आंनाबो
ओ
खनुरखम जोबबाय। दा खयथा जाखो माथो टाइमाबो द सथा जालायनोसै ना हर थौबायानो ओम जानायाथ जालायबाय आनो उम। नोंङासो बार खोलो खोलो एकदम। मोनानि गोजोन एम्बु गाबाखै एम्बु एम्बु?
एम्बुआ जोंनिथिं गााबाखै गैया।
जोंनिया नै ओम माया माया औ दैयाा ना?
औ।
जोंनिथिंसो नै न' खाथि खाथियावनो गोमजोबनाय जाजाग्रायानो गैया ओमफ्राय जाजायि गोजा जोब।
जोंनिथिं मोननो थानाय नानै रुम औ
अ दं एब आब एब आब दं होलाजोबनाय गोमजोबगास
औ।
नोंसिनिथिं बारा बुथारलाबाया गोनदां ना।
बुथारा जाबाय दाख्लैनो फैजेननायावसो बुथारदोमोन दा ओंखारलाना देरजोबनाय जोंना
ओ औ जोंनिथिं ओम जोंना दैैयानो गैया जाहैबाय दा
औ
जामबिसो
दै फैजेननायावल' ओंखारो बिसोरबो
औ
ओम
दा दै गैला जाहैबायना ओंखायनो।
हम
अ ओम जोंनियाव दा दै गैथ'वा नालाय ओंखायनो गाबसिगासिनो बिसोरो दै फैजेननायना अखानि दैजों एकदम। दा मोनायाव थिगसे एसे जब जब हाना होबा जागौमोन। जोंनियावहाय दै थानायनि थाखाय ओम
हागोन बायदि मोनदों।
ओम आमथि सुवा बायना खोथिया फोनो मोनबा मोजां जासिगौमोन जोंहाबो। ओम नै माथो मालाबानो। रायलायनायनि समखोन्दोआ जाबायमोनना हो दाननोसैना हारसिं दानहोयो। औ
दा दसे दंबावो।
औ दसे दंबावो बेसे बांसिम जायो?
आं जिसे बाजि सिमावसो दानो
जिसे सिमावसो दानो नोङो औ खोनादों। खोनादों। खोनादों जिसेयाव दानो होमबा ना आंना बांसिनानो आंना माने जिस ए आतसाद सा
जिनै जाखागोन नोंनाव
औ दंबावो आंना माने जेब खौ रायलायनाय जादों बिदिनो थाबथा थुबथाजोंनो बारनानै बेबायदि दिनो अबेबा दस मिनिट जाहां बा जि मिनिट बे एसे बारनाय बिदिल' माने जिसेखौनो रायलायफेरनाय जायाखै आंना टाइम नायना
आंनाबो गैयाब्रा बारा
जारलासो।
गासिबो।
उम जिनै मिनिटखौनो रायलायनोसै नामा? दा मोजां जाबाय नै नोंना एसे गोबाव रायलायनो मोबायना। औ खोनाबाय हेलौ
औ औ खोनादों।
औ औ दा मोजां जाब बाय होनदां नोंनानै एसे मोजां रायलायनो मोनबायना जोङो औ औ औ औ आं औ औ औ दे औ दे